नोंथां आं नोंथांजों दसे सम रायलायनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां दे बुंलाय
औ दायो आं नोंथांनाव मोनसे सोंलु सोंनो सानदों माने दसे सम लागायनो सानदों नोंथां सोलायनाय महराव बर'नि गाननाय जोमनाय
औ औ नोंथां। नोंना खोनादोंना? हेलौ नोंथां। हेलौ।
हेलौ नोथां।
औ नोंथां खोनादों ना?
औ औ।
ओ बिदिब्ला आं नोंथानो बुंनानै होनि
औ दे दे नोंथां बुंलाय।
सोंनाय बायदि ओ सोलायनाय महराव बर'नि गान्नाय जोमनाय। माने ओ गोदो गोदाय गाननाय जोमनाया माने गोदो गोदाय बर' सुबुं फोरा माबायदि गानोमोन आरो आथिखालाव माबायदि दा माबायदि जाालांखो सोलायलांखो बेनि सायाव आं नोंथां सोंनायलाय आङो बुंनो सानबाय आं दायो नों थांनि सिगाङाव आंनि मोन लांनाय मिथिनायखौ फंनैसो बुंनानै नै होनि बर'नि गाननाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला ब्ला ओ जेरै थांना थानायाव बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा गोदो गोदायथ गोदो गोदाय जेब्ला जोनोम जादोंमोन अब्ला बिसोरनि बिसोरो ओ दंफां बारि हाग्रा बारिफोरावनो थानानै जिउ खुंङोमोन बिसोरो दंफां बिगुर बायदि ओ बिलाइ बायदि दंफांनि बिगुरजोंनो बिसोरो बेफोरखौनो गावसिनि गानग्रा जि महरै बिसोर गानबोदोंमोन। नाथाय आथिखालाव बिसोरनि गाननाय जोमनाया सोलायबोनो हमदों जेरै जानाय आ दारा जेरै बर'फोरनि थाखाय गोनांथार बेबायदिनो गाननाय जोमनाय जि जोमाबो मानसिनि गोनांथार मुवा होन होननानै जों मिथियो। जेरै ओ ओ बर'फोरनाव जेरै थाय ओ आबाद मावनाय आरो आरो न लुनाय आदब दिहुननाय उनाव गाननाय जोमनाय खामानिया सोलियो थिग बेबादिनो जोंनो
औ औ
गाननाय जोमनाया गोनांथार जेरै जोङो गंसे न' लुनो था न' लुनायाव गोनां बायदि बायदि मुवा बेसाद बाहायो थिग बेबायदिनो जोङो मोनसे जोंनि गाननाय जोमनायखौ जों एंगा-एंगारनो हाया बेे गाननाय जोमनाय जोंनो नांगौ जायो ओ गोदो बर' फोरा दंफां बिगुर बायदिसिना गाननानै जिउ खुंबोबाय आथिखालाव बिसोरो नांगौ बायदियै ओ गाननाय जोमनायखौ दिहुननानै लानो हासै ओ बुंनो थाङोब्ला गोदो दंफां बिगुर गानोमोन गेजेर ससेयाव हाय दखना गामसा बायदि माने ओ बुंनो थाङोब्ला मोदोम खोबजोबनाय जि जोम गाननायखौ गेजेर ससे याव नुनो मोन्दोंमोन जोङो नाथाय नाथाय आथिखालावहाय गुसुं गुसुं फिसा फिसा द्रेस गाननायखौसो जोङो नुनो मोन
औ औ नंगौ नोंथां नंगौ
बर होननानै बुङोब्ला गोदो ओ बिसोरनि गाननाय जोमनायावनो जोङो सिनायनो हायोमोन जेरै दखना गाननाय लोगो लोगो जों बिसोरखौ बर सुबुं होननानै नुहर नुहरनानैनो गोजाननिफ्राय नुहरब्लाबो बेयो जे बर' बेखौ जोङो ओ सिनायनो मोनोमोन आरो द द'खना गानोब्लानो जों गावनि सिनायथिखौ गुबुननि सिगाङाव फोरमायनो गोनां थिगैया जों दखना गाननायखौ नु अब्लानो जे बे बर' होननानै सिनायथि मोनोमोन नाथाय आथिखालावहाय दखनानि सोलाय गुबुन गुबुन द्रेस ओ औ औ नंगौ नोंथां औ जि बिदिनो जिन्स लंपेन्ट स्कारट हाफ पेन गस्ला फिसा फिसौ गाननायखौसो आथिखालाव जों नुनो मोनसै बेबायदिनो ओ बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव गाननाय जोमनाया सोलायबोनो हमदों
औ नंगौ नोंथां नंगौ
नों आं नोंथाङा बे आंनि बुंनायनिफ्राय साबसिन मिथिगौ जानो हागौ आं सानो नोंथाङाबो बिनि बाहागै एसे फोरमायनो हागोना?
जेनेबा मानसि माहारि दोरोङारि नेम खान्थि मावखान्थि आसार आखु लंथाइ खुलि बाहायारि आगजुआरिनि गेजेरावबो सुबुं माहारिनि दोहोना हाब हाबनानै थाखा यो नङा होमबा नोंथां? औ औ उम दायोथ' ओ गोबाङानो सोलायखाबाय उम ओमफाय बर' हारिया राव, थुनलाइ आरो हारिमु बिथिङाव जोबोद गोहोगोरा थेवब्लाबो गोबां गाननाय जोमनाय सोलायबोबाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ
जिउनि दोरोङारि हारिमु दानाय लुनाय सिशल्प'नि सल'बो बर'फोरनि गेजेराव दङ नंगौना नोंथां? औ औ बेफोरनि अनगाबो जोङो बेफोरखौ बावगारनानै गुबुनफोरनि द्रेसफोरखौ बाहायनो हमनो नंगौना नोंथां? औ बै समावथ' बर'फोरा ओ खुन, इन्दि, मुगानि जि दोरोङारि दिहुनना बाहायोमोन बर'फ्रा इन्दि एम्फौ फिसिना फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुना गाब गाना जि दा योमोन नंगौ ना नों थां औ दानाय लुनाया बर' फोरनि न'खरारि जिनि दोरोङारि दोहोन उन्दै उन्दै गथ'फोरनो उन्दैनि फ्रायनो दानाय लुनायजों गेलेनाय इयुन जिउनि सोलोंथाइ लायो नंगौना नोंथां?
नंगौ नोंथां नंगौ
दानाय गाननाय आगर एरनाय आरि बायदि बायदि गोमोथाव रोंगौथिनि गुनजों बरफोरा बैस समाव दानाय लुनाय सिल्पआव मुजिद हारिनि सिनायथि दोहोन जादोंमोन नङा होमबा नोंथां औ एम्फौ फिसिनाय एम्फौनि आदार जगायनाय खुन्दुं लुनाय खुन्दुं बुथु नाय खुन बेगर गारनाय न'खरनि जि जोम जगायनाय हाबाफारिया साम साफ्रोमबो बर' आइजोफोरनि खामानि मोन नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंथां नंगौ
औ बर' हारिनि गेज जेराव जि दानो रोङिया जोबोद लाजिथावना बाथ्रा नङा होमबा नोंथां दानाय लुनाय खामानिया बर' हिनजावफोरनि रोंगौ थि आरो हाबा मावथिनि बाथ्राखौ फोरमायो नंगौ ना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
नो बर हारिनि हाबु हाबा हारिमुखौ मावनो जागायो माने उन्दैनिफ्रायनो जि दानाया जोंनि थाखाय
औ नंगौ नोंथां नंगौ गोदोनि दिनाव जि दानो रोङैखौ जाम्बा जाम्बि बरआव सिख्ला नङा होननानै साननाय जायमोन औ नोंग
औ नंगौ औ जेरै जि दानाय लुनाय आदबजों गावनि समायना गोरोबोनाय सावगारि म हर महर बेजों लोगोसे हायम हारिमुनि महरफोरा बेरखाङोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नंगौ नोंथां औ
बिफांनि बिलाइ बि गुर बेगर रोदा आरो बायदिसिना फुंखानिफ्राय लाना गाव बानायनाय आदबा बर सुबुं समाजनि बिगियानारि गोसोनि बाथ्रा खौ मिथि होयो नंगौ नोथा
नंगौ नोंथां नंगौ ।
थांनाय सुखांनाय समायना महरफोरा आबुङैनो मि थिंगा आबहावानिफ्राय बुथुमनाय गुदुं अरनबारि हाजो जोहाला दैमा दैसा जिब जुनार दिंखिया मानि उनि बिबार फिथाइ आगरफोरा दानाय लुनाय बर नो हाबानि दोरोङारि महरमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ आथिखालाव नुनो मोनला ओम औ।
थ गाननाय जोमनायाव सांग्रांबो गैला नङा होमबा नोंथां?
नंगौ नोंथां आ थि थिखालाव माबा जुमखा आगर माब बा आगर ओंखारो बेफोर जोंनि बर'नि दोरोङारि आगर नङा । ना नोंथां औ औ बियो माब्लानिफ्राय मानो बेफोरबायदि । सोलाय जों बेखौ दायो नुनो मोनसै नंगौना नों?
नंगौ नंगौ नों
गुबुन हारिनि ड्रेसखौसो जोङो बोनानै गानफैसै नंगौना नोंथां?
नंगौ नंगौ ।
गुबुननि ड्रेसखौसो आथिखालाव जों जेरै हारसाफोरनि सारि मिसिंफोरनि सादोर मेख्ला बायदि बायदि गाननाय जोमनायखौसो जोङो गावनि आंगो बायदि मालायनिखौसो जोङो गानसै ना? नों थां नंगौना औ जों माने गोदो जों जाबायदि ड्रेस गानोमोन बानायनानै नाथाय आ थिखालाव गुबुननि सो मोजां मोनो गुबुननिखौ गाननानैसो गोजोननायखौ आथिखालाव नुनो मोन गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय नों गौना नोंथां?
नंगौ नंगौ नाथाय दिनै आथिखाल मुगायाव सो सोलायनायनि गोहोमा बर सुबुं समाजावबो गोथै दिनो रोजा सुबुबोबाय आरोना गुबुन हारिफ्राबो सोलायनायजों लोगोसे बर हारियाबो गोबां सोलायखानायखौ नुनो मोनबाय नंगौ ना नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ
बेनिखायनो औ औ बेनिखायनो दिनै गुबुन गुबुन रोखोमनि गाननाय जोमनाय महर मुस्रिया जोंनि समाजाव गोनांथि बायदि जायगा मोनबाय नंगौना नोंथां अ अ हाथाय मेला गला जिख कम्पानि जेरावबो समानै जाखांबोनायनि थाखाय मानसि या गावनि मेगन खेबनाय बायदियै गस्ला जिफोरखौ बायनानै लायो नंगौना नोंथां बायनानै ला नानै आरो बाहायनोबो हमबाय‌ नंगौ ना नोंथां होम
उम बिदिनो जोंनि बर समाजाव गोबां सोलायबोनायखौ जों नुनो मोनबाय औ औ
आरो पाट मुगानि दख खना मेसिनाव दानाय जिफोरखौ गोबां बाहायनो हम
औ औ औ नंगौ नोंथां गोदो साल खुन्था गोदो थार नआवनो दानानै गाव गावनि गोनांथिखौ गावनो गानोमोन नाथाय आथ थिखालाव मेसिनावसो बानायनायखौ बांसिन मोजां मोनसै बांसिन बजब जोंनि बुहुत बिदिनो बायनाय नै मालाय गुबुन हारिनि दानायखौसो गानसै नोंथां औ दे बिदिब्ला नोंथां बि दोननै बेखौ बेयावनो फोजोबबाय औ